औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां औ।
औ दायो नोंथाङा आंनो दसे सम हगारनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां औ आङो ओरैनोसो दङ दा हागोन।
औ औ बिदिब्ला आङो नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो फन हरामोन नोंथाङालाय?
औ दा बे आयदायानो जाहैबाय जोंना ओ आबाद मावनायनि सायाव नोंथां जे नोंसिनि ओनसोलजोंहाय माबायदि बाहाय बांसिन आबाद मावो बा मा मा रोखोमनि आबादफोरखौ बांसिनैहाय मावनानै गावसोरनि जिउफोरखौ माबोरै खांगासिनो दङ बिनि सायावहाय जोङो सुं ज'यै दसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां?
अ जागोन नोंथां बेथ' जोबोद मोजाङाय दा आरो बिनि सायाव सावरायनांगौ होनना आं सानो आरो कारन जोंथ' आबादारि जाहैबाय गामियारि हिसाबै। ओंखायनो आबादनि सायाव सावरायनाया गोनांथार होनना आं सानो नोंथां। जोबोद मोजां आयदा बियो सावरायनो हागोन औ।
बिदिब्ला नोंथाङानो एसे जागायना होग्रोदो नोंथां।
ओ जागोन दे बिदिब्लालाय नोंथां ओ नोंथां बुंनाय बायदि बिनो जो गामिनि आबाद मावनायनि सायावहाय एसे सावरायलायनोसै नङा होमबा ओ जों मिनथिगौ ओ जोंनि आसाम रायजोनि सिङाव थानाय जे जोंनि बर' हारि बे बर' हारिनि मोनफ्रोमबो बर' गामि गामि थांनानै नायोब्ला जों नुयो। दैज्लां बोथोराव मैखोमै माइ गायनाय नङा होमबा? माइ गायनानै बिसोरो बिदिनो गावसोरनि जिउ खुंनाय बा
औ।
गावसोरनि जानाय लोंनाय गासैबो बिसोरना बे माइजों माइ गायनायजोंनो सोमोन्दो दं आरो दुब्लियाव। औ दा माइल' नङा बर'फ्रा बुंनो थाङोब्ला माइनि अनगायैबो गोबां आबादफोरखौ गायो आरो खिन्थु मैखोमै थांना थानो थाखाय बिसोरो मा गावनि उदैखौ सफुंनो आरो रां आरजिनोबो थाखाय जोंनो आथिखालावहाय माइरंखौ बा माइ खौहाय गायो आरो माइ आबादखौ ओ दा बिदि होननानै जोङो डाइरेक्ट थोंजों माइल' गायो होनबा जानाय नङा आरो बर'फ्रा आरोबाउ गोबां रोखोमनि मैगं बा आबादबो मावबावो जेरै जोङो न' गामि गामि थाङोब्ला नुयो गय बागान मावनाय माने आथिखालावहाय बर'फ्रा गोबां बिबांनि गय आबादखौ मावसै आरो गय बागान खालामो। आरोबाव नै नुबावो जों दा रबार बागान मानि फ्राय गासिबो आबादारिफ्रा रबार बागानखौ गायनाय नुवा नाथायबोथ' जोङो ओ नुयो माने गय आबादखौ बयबो गायफ्रामो माने जा एसे हा दं न'आव बेयाव फांसे फांनैबाबो गयखौ गायनानै लाथारो आरो आरो गययाथ' नोङो जोंनि ओ बर' समाजनि मोनसे सोमोन्दो गोनां आरो नागारनो हायि फां नालाय बिनि फिथाइखौ जों जेरावबो बाहायो बिनि थाखायनो मा जोङो गय फि बिफांखौ गायनानै लायो। आरो जोंना गिबियावनो आलासि थाङोब्ला सिबिनाय होननानै बुङोब्ला गय फिथाइजों फाथैजों होनानैसो आलासिफोरखौ जों सिबियो नङा होमबा? सोरनो माने जों गय जाहोयो फाथै जाहोयो बेनि थाखायनो मा जों मोनफ्रोम बो गामिनि ओ मोनफ्रोमबो न'आवनो नायनो थाङोब्ला गय आरो बे फाथै बिफांखौ नुनो नागिरो। बिराद ना फ्राइ बेबायदि। ओ दा बेल' नङा बर'फ्रा आरोबाव बोथोरारि माखासे गोबां आबाद मावो आरो गोजां बोथोराव नायोब्ला गोजां बोथोराव गोबां रोखोमनि मैगं बेलेग बेलेग मावो। थिग बेबायदियैनो दैज्लां बोथोराव गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै मावनाय नुयो। दा मेसें बोथोर होनना बुङोब्ला जोङो ओ गाहायै मावनाय आबादफोरनि मादावहाय नैबे बेसर बेसर जायखौ जोङो बेसर बिबारखौ खानानै जानो थाखाय गायो खिन्थु फ्राय खायबा खायबा सुबुंफोरा मा बेखौ बेसर बिबार बा बेसर बिलाइखौ जानायनि अनगायैबो बिनिफ्राय बेसरनि थाव दिहुननो थाखाय बेसर आबादखौ गोबां बिबाङाव मावो आरो नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव हाय जोङो बेबायदि आबाद मावनायखौ बांद्राय नङा हयथ' नंगौ सानै साथामा मोजां रोखोमै मावो आरो फालांगियारि बिथिंखौ नोजोर होनानै नाथाय गोबां बर' ओ न'खरफ्रानो बेखौ गावनि न'आव जानो आनथाल' गायनायखौ जों नुयो। आरो जानानै जा एसे आग्लायो बेखौ माने जोलैनो थाखाय दोनो आरो जोलैनो थाखाय दोननानै बे खौ जोङो बिदिनो नेक्स्ट बोसोरावबो गायबावनो बा नैथि फैगोन बोसोराव बा फैबाय थागोन बोसोराव आरोबाव बि फिफांनिफ्रायनो जाहाथे बेगर मोनफिनो बेबायदि थाखाय जानानै एसे आग्लाय होयो। आरो ओमफ्राय बेखौ दोनो जोलैनि थाखाय बेबायदि जायो। आरो ओमफ्राय मोनसे आबाद मावनाय बे जाहैबाय फाथो फाथोखौबो जोङो मैखोमै गामिफ्राव गायनायखौ नुसै आरो आ थिखालाव गोदोनि दिनावथ' बांसिनबावमोन नाथाय दा एसे खम जाबाय ओ दा गोबां जायगायाव बेबायदिनो सोलाय सोल' जादों आदल बदल आबाद मावनाया अबावबा खम जादोंब्ला अबावबा बारा ओ जेरै जों नुनो मोनो गोदोनि दिनावहाय नोंगौ अबेबा अबेबा जायगायावहाय फाथोखौ बांसिन गायोमोन नाथाय गोदोनि दिनावहाय फाथोखौ मानो गायोमोन होनबा जोङो ओ नारजि बिलाइखौ जानो होननानै गायोमोन आरो। नोजोर नायबा ओमफ्राय मा फाथिसिना नांगौमोन ना गोदोनि दिनाव।
औ नंगौ।
नैबे जोंना न' लुनाय मानायावथ' बे समावहाय बिदिनो थिं बाला अन्थाइ बेफोरखौ बाहायनो हायामोन नालाय थाखा फैसा गैया बे समाव मा खालामो जोंनि बर' गामिनि गासैबो सुबुंफ्राथ' आबादारियानोखा नालाय। दा आबादारिफोरा मा खालामोमोन बे फाथिसिना बिफां मोननो फाथिसिनाखौ मोननो थाखाय बिसोरो बे फाथोनि आबादखौ गायनानै लायोमोन आरो मालाय फाथोनि आबादखौ गायनानै लानो माने औ बिनिफ्राय मोननाय ओ बिलाइखौबो जाबाय आरोबाव बिनि फ्राय मोननाय बिफांखौबो बिसोरो फाथिसिना बाहायबाय बेखौ बिसोर थिंबो दुमो थिं बायदि उखुमफोर दुमोमोन आरो गोदो फाथिनाजों ओमफ्राय दुमोमोन न'नि इन्जुरखौ आरोबाव मा बेनिफ्राय मोननाय जे दुरुं बे दिरुंखौ न'नि गोबां हाबाफोराव खाथेनाय मोसौ दुरुं बानायनाय बिदियाव बाहायोमोन आरोलाय आरोबाव मा गोबां बिबाङाव जुदि थायोब्ला बे दुरुंखौ बिसोर फानो मोनबो आरो खाथि खाला थानाय बाजारफ्रावहाय। बिदिनो फारलासे फारलाानै सुलायनानै ओ फैसानि फाननाय जायोमोन आरो। बेबायदिनो गोबां आबाद दं आरो ना। जाय मानि बर' समाजावहाय बा बर' गामिफ्रावहाय दायो आरो बेजोंनो बिसोरो गावसोरनि जिउखौ खुङो खायफाखौ बिसोरो हयथ' न'आव जानो थाख थाखाय गायो नाथाय आथिखालावथ' नुसै ट्रेक्टर थटुक्टर ओंखारबोबायना आबाद मावनो। थाखाय बेनि थाखायनो मा खम समनि गेजेरावनो गोबां आबाद मावनो हायो आरो। हालिवनो हायो ओखायनोमा दा फालांगियारि बिथिंनिबो गोबां आबाद मावनायखौ नुनसै आरो जोंनि दिनावहाय जेरै नै नारें नारें लिबु बायदिसिन ना बेफोरखौबो नुयो बेफोरबो दंसै आरो। दा आं बुंनानथ' बुंजोब्बा जानाय नङा जाहैबाय नोंथांनिफ्रायबोथ' एनै खोनासंनांगोन नङा होमबा नोंथां। ओंखायनो आंबो नोंथांनिफ्राय एसे खोनासंनो लुबैबाय आरो आबाद मावनायनि सायाव नोंथाङा मा मा बुंनो सानदों आंनो एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां।
जागोन नोंथां दा आबादनि सायाव आंबो फंनैसो बुंसै बिदिब्ला
औ नोंथां।
जिहेथु जोंना आबाद होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिनथिखायो। खि जोङो बे आबादखौ मावनानै बा फाननानै गावनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय जोङो आबादफोर खौ मावनाय जायो आरो जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोराहाय।
औ।
दा जोंना आबाद होनब्लाथ' गोबां रोखोमनि आबाद दङ जोंना। जेरै दैज्लां बोथोरनिया दैज्लां बोथोरावहाय गायग्रा। आरो मेसें बोथोरनिया मेसें बोथोरावहाय गायग्रा दा जोंना दै ज्लां बोथोरावहाय आबाद होननानै बुङोब्ला जोंना गाहायैहाय बे ओ माइनि आबादखौनो होननानै बुंनांगोन आरो नोंथां।
औ औ नोंथां।
दाथ' जेरावहायबो जों गामि गामि थांब्लानो बा बेरायहैबानो जोङो नुजोबगोन बेवहाय जोंना माइजों गायनाय। गायनाय फुनाय बोथोर दिनाव गायनाय आरो ओ दाथ' नै जोंना अखा अखायाबो बिराद मोजां हाना होगासिनो दङ दा ओ जेराव थांबाथाय जों मा माइ गायनायखौ नुहै जोबगोन आरो।
नोंगौ।
औ आरोबाव जोंना मेसें बोथोरनि आबादफोरा दङ जाहैबाय जेरै मैगंफोरबो दङ आलु बा ओ मा होनो जोगोनार बा जोंना औ दा जोगोनाराबो दैज्लां बोथोरावबो आरो मेसें बोथोरावबो गायग्रा दङ जोंना औ नंगौ नोंथां दा जोंनिथिंहाय बे मेसें बोथोरावबो जोगोनारखौबो गायो आरो आरो जोंना ओरै सबाय बा सिबिं बेसरफोराथ' थाजोबखाबाय जाहैबाय बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो मावबोनाय आबाद जाहैबाय बे बेफोरो आरो नाथाय दानि जुगावहाय ओ जोंहा गोदान गोदानैहाय ओ आबाद मावनाय बा आदबफोरखौ सोलोंगासिनो दङ आरो जोंनि मानसिफोरा बा जोंनि सुबुंफोराहाय। जेरैहाय जोङो नुनो मोनो बे ओ लिबुनि आबाद। आरोबाव जोंना बैग्रि फिथाइनि आबाद जि जायखौ जोङो बैग्रि लेवा होननानै बुङो। आरोबाव दङ ओ खुरुमजा बा थुरमुसबो होननानै बुङो जों बेखौहाय। बिनि आबाद औ औ खुरुमजा होनो जोङो औ। औ आरोबाव ओरै स्ट्रबेरि जायखौहाय मा दानि बोथोरफोरावसो जोङो गायनायखौ नुसै आरो। नाथायबा बैखौ जोंनि गोदोनि आबै आबौमोननि दिनावहाय जोङो बेफोरबायदि आबादफोरखौ नुवामोन आरो जोंहा मा गोदोनि आबै आबौमोननि दिनावहाय बांसिनै गय बा बेसर बा जेरै नोंथाङा होनदों फाथो बेफोरबायदिनि आबादखौल' जोंङो नुनो हायोमोन औ नोंथां नाथाय दा एसे सोलायबाय आरो जोंनि आबाद मावनायफ्राबो ओ जेरैहाय जोंना गोदोनि दिनावहाय आबाद माव नायाव जोङो नांगालफोरजोंसो हालौनानै ओ माइखौ गायोमोन बा जोङो आलिफोरखौबो खदालजोंसो औ खदालजोंसो खोयोमोन आरोखि नाथायबा दानि जुगाव ओमफाय जोङो नुनो मोनसै जे ट्रेक्टराबो आरोबाव जोंहा ओ हालौवसे हालौवनानैबो आरोबाव आलिखौबो खोबावो आरोखि
औ आंबो नुदों नोंथां बेखौहाय औ
आरोबाव जोंना मोनसे जे नारनानैबो ओ हालौवग्राबो दंसै ट्रेक्टर नङै हबाबो बे थाबायनानै नारनानैबो हालेवजाग्राबो ओंखारबाय आरो औ औ नोंथां नंगौ
औ औ पावार डिलार होनो बिदिखौ जोंनिजों औ
हौवाफोरासो बाहायो नालाय बेनि थाखायनो नामफोरखौबो मिथिया जाहैबाय नोंथां औ दा बेफोरखौबो जोङो नुसै आरो नाथायबा गोदोनि दिनावथ' जोंना ओ हालेवनायावनो फार्स्टआव गिबियाव ओम हाखौ फोमोननानै लाग्रोनांगौआवनो बिराद टाइम थाङोमोन सानबा गाहाम बा सानब्रै गाहामजोंसो जोङो हाखौ फोमोन खाङोमोन आरो नाथायबा दानियाथ' सानसेयैनो खेबथाम खेब्रै हालेवबाथाय बे गायनो थाखाय रेडि जाबाय आरोखि
औ दाना नांगौ र
औ दा बिनिखायनो आबाद मावनायफ्रावबो जों एसे एनै सोलायनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ अनेक सोलायबाय आरो गोदोनि ना
औ नंगौ
सम खम समनि गेजेराव जों गोबां हालेवनो हायो नालाय दाना ट्रेक्टर फैनायखाय ओंखायनो औ सोलायबाय
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाया नङा जाबाय ओ नोंथांजोंहाय जे आबादनि सायाव रावलाय रायलायनानैहाय बा सावरायनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिसिम गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय आरो नोंथां
औ नोंथांखौबो आङो बिदिनो होननो सानबाय जिहेथु नोंथांजों सावरायनानै गोबां बाथ्रा मिथिदों आंङो दा ओंखायनो आं नोंथांखौबो रोजा रोजा साबायखहोदों नोंथां उननि समाव लोगो मोनलायबावगोन नङा होमबा औ औ बिदिब्ला दोनथ'नोसै
औ बिदिब्ला गोजोनथोंसै नोंथां
औ
दां